खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों दे औ
दा बे समाव आं नोंथांनाव ओ बर'फोरनि जे जानाय लोंनायनि बागै माने एसे सावरायनो सानदोंमोन ओ दा आं बुंनोसै नोंथाङा जुदि समखौ होनो हायोब्ला
औ नोंथां
औ औ दा बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोब्ला गिबियावनो जोङो ओ बर'फोरनि ओ बांसिनै मिथिनो मोननाय ओंख्रिया जादों जे सबायजों दाउ आरो
औ
अनलाजों दाव बेदर
औ
दा जों अनलाजों दाउ बेदरखौ संनोब्ला गिबियाव जोङो ओ अन लानांगोन जे माइरं माइरंखौ लानानै बेखौ जे बुङो अन बुङो बेखौ जोङो
औ
दा बेखौ जोङो देग्लिनानै एक गुन्दै खालामगोरना लानांगोन लानानै जोङो जे सारायाव दैखौ होनानै जों दै खुदुं गुदुं नांगोन जे गुदुं जाबा ओ गुन्दैखौ होनानै जोङो बेयाव जे गावनि मोजां मोननाय हिसाबै जे आलु एबा गोबां रोखोमनि होनो हागोन नोङो इदिनो ओ होनानै बे रुइबायनाा बे गोदौनानै जुदि मोजाङै रुइखांबा अब्ला बेयाव जोङो जे दाउ बेदर होन्दोंमोनना आं दा दाउ बेदर बेयाव जोङो जे गोबां रोखोमनि बेदर फैयो जोंनि बाजाराव जे ब्रयलार बेदर होनो बेखौ ब्रयलार बयलार ओमफ्राय आरो बेखौ अमाबो दंबावो जे
औ
जोङो अनलाजों जुदि जोङो अमा जायोब्ला जों बे जोंनि अनलाजों दाउजों जि जानाय बे थावनायखौ जों मोननाय नङा मानोना बे दाउनि बादै जोंहा ओ गोथाव मोननाय बेखौ जोङो बेलेग बेदराव मोननो थाङा जों बुंनो
औ
आङो मानोना अमा बेदरखौ जदि जोङो अन गुन्दै एबा अन देनानै जे अनलाजों बानायगोन होनदों बेयाव बानायब्ला बियो एकदमबारे अनलाजों गावनि ओ बे जे थावनाय मोदोमनाय बियो फैफेरखानायानो नङा आरो ब्रयलार दाउ होनदों ना आङो ब्रयलार दाउ बे ब्रयलार दाउखौ जोङो बे न'नि दाउजोंनो सेम बेबो नाथाय बियो ब्रयलार दाउआ बे फार्माव बानाय जानाय बेयाव गोबां मुलि होयो भेक्सिन होयो आरो बेखौ थाब देरनायनि गोबां मुलि आरि बाहायनाय जायो मानोना बियो लकेल जानाय नङा माने न'आव फिसिनाय जे न'नि आदार जानाय बे जानाय नङा बेनिखायनो बेखौ जोङोदि अनलाजों ब्रयलार सङोब्ला बे जोंनि लकेल दाउ बे थावनायखौ मोननाय नङा
औ
दा दा बेयावनो जे दा जोंनि लकेल दाउ बे लकेल दाउखौ जोङो बुथारनानै एबा गावनि गोसो बायसा जे बेदरखौ सिायस्था खालामनानै जोङो बेयाव होगोन जे आं दाय बुंबाय अनलाखौ दैयाव गोदौहोग्रोखांनानै जों बेदरखौ होयो। नाथाय बेलेग फैया बेलेगबो खालामो बेदरखौ जोङो गिबियावनो एवगोनाबो लायो माने गोबां रोखोमनिबो खालामामनो हायो। मोनसे आदबखौनो ओ दा आंनि जे आं जि मिथिगौ माने आं बे आदबखौ नोंथांनो फोरमायनो नागिरदों ओ ओ एसे मायााबफोर गोरोन्थि जाबा नोंथाङा गेजेराव बुंना होनो हागोन आंखौ।
औ औ
दा बिदिनो बेदरखौ जोङो होनानै जे मोजां गोदौ होनाङो जों बेखौ गोदौनानै जोंहा बेयाव रं जे ओ जों बेखौ जुदि ओ दा गोबां फैबाय जोंनि बाजाराव नाथाय बाजारनि रं होनोना बेखौ रंखौ जुदि जोङो न'नि बानायनायखौ होयोब्ला माने बांसिनै मोजां मोदोमनाय एबा कालार रं जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेयावनो गोबां रोखोमनिगोन जाब्रां होगोन बिदिनो बानलु बिदि होनानै जों संनाय जायो आरो।
औ।
आरो मोनसे होनबावदोंमोन आं ओंख्रि जे ओ सबायजों दाउ
सबायजों दाउ अ।
बिदिनो सेम बिबो सबायजों दाउआबो। ओ सबायजों जुदि जोङो अमा बेदर संब्ला जेरै आं दै बुंबाय ओ अनलाजों अमा बेदर संबा जोङो दाउनि थावनायखौ जोङो मोननाय नङा दा थिग बेबादिनो बेबो बिदिनो आरो। ओ सबायजों जुदि अमा संबा जोङो थावनाय मोनगोन नाथाय जिखिनि जोंहा बर'नि जे दोरोङारि ओंख्रि बुङो बेखौ ओ
औ।
दा बेखौ जोङो माने दाउनि जानायसेबां माने थाव मोननाय थाव मोननाय नङा। बे सबाइ जुदि अमा जे गोबां जेरै बोरमाबो दङ ओ बोरमाखौबो जे जोङो बे सबायाव सबाइदो बोरमाथ' स' जों नुफेराखै नाथाय सङोब्ला माने बियो थावगोन ओ नाथाय बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेयो जानाय नङा आरो।
औ।
अनलाजों जे दाउ आरो सबायजों आं न'नि दाउ बुंदोंमोन। बियो बियो बर'फोरनि माने मिथिजानाय ओंख्रि आरो। आरो गोबां रोखोमनि ओंख्रि थायो।
बर'फोरनि ओंख्रिया गो ओ बेखिनियाल' नङा माने बर'फोरा गोदोनि फायनो मिथिंगा मोजां मोननानै थांनानै मिथिंगा मोजां मोनग्रा हारि नङा होमबा मि थिंगायावनि सायावनो सोनारनानै थाग्रा हारि बेबायदिनो बर'फोरा गोदोनि फ्रायनो जानाय लोंनाय आदारखौबो जों मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लानो हादोंमोन नङा होमबा? ओ जेरै नाहा मैया थांनानै मैहुर खालामनानै बेबायदिनो नाफोरखौ बुथुमना लाबोनानै ओ जोङो दै जेब्ला अखा हाजेनो अब्ला अखा हाजेन ब्लाथाय जोङो ना फिसा गुरनो थाङो ना फिसा गुरनानै लाबोनायजों जोङो खारै मैगं खारै बुथुमनानै जायो बेबो बेबो बर'फोरनिनो दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
जेरै खारै ओ खारै मैगं होनोब्ला खारै बुथुम मनाय मैगं होनोब्ला जोङो मा मा मैगं बुथुमनानै जायो होनोब्ला ओ जोगोनार बिजौ लाव बिजौ बेबायदिनो ओ जबा बिलाइनि बिजौखौबो जायो आरो फिला जानायनि होयो बे ओ बेबायदिनो मैफ्राय बिलाइ मैफ्राय बिलाइ जोग्लावरि बायदिसि सिना मैगंफोरखौ जोङो जारि बायदिसिना मैगंफोरखौ जोङो बुथुमजोबनानै लानानै बेबायदिनो ना फियाखै एवनानै थाव ज एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो इसे बिनि उनाव मैगंखौ होयो मैगंखौ होनायनि उनाव खारै होयो खारै खारैयाथ' जोंनि बर'फोरनिनो बानायनाय बेखौबो जों बर'फोरा न'आवनो बानायनानै लायो नङा होमबा खारैखौ माबोरै बानायो होनबा जोङो थालिर आथियाइ थालिरखौ जोङो दानफायनानै बेखौ जिन्नानै बेखौ फोराननानै सावनानै जोङो बे खारैखौ बानायनाय जायो आरो सावनानै जे थालिरनिफ्राय ओंखारनाय बे हांगारखौ जोङो मा खालामनानै लायो दैयाव सोमनानै सरनानै लायो बेबायदिनो बे खारैया जोंनि थाव बायदि आरो बर'फोरनि थाव बायदि बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बिसोर जों बर'फोरा बेखौ बाहायनानै जाबोदों नङा होमबा ओ ओ बेबायदिनो मै गङाव खारै होनानै बेबायदिनो गोदौहोबाय बेनि उनाव ना फिसाखौ होबाय बेबायदिनो जोङो खारै ओंख्रिखौ जायो खायसे मस्लाहोयो खायसे म मस्ला होआ आरोना खायसे मस्ला होआलासिनोबो जानो हायो खायसे मस्ला मस्ला होननानैबो जानो हायो आरो बेबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओंख्रि आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि अनलाजों दाउ उह सबायाइजों दाउ बेफोर थ' जोंनि मख'जाथाव बर'फोरनि ओंख्रि बेनि बेजों लोगोसे नारजि अमा बेदर नाफाम जों दुन्दिया फुदुंनाय नाफामखौ जों ओरैनोबो जायो नाफामखौ जों न'आवनो बानायना लायो नाफामखौबो बर'फ्रा न'आवनो बानायना लायो बे हाथथायाव थांनानै एबा बाजाराव थांनानै बायनानै मोना जों बर'फोरा बेखौ न'आवनो बान होनानै लायो नङा होमबा?
औ नाफामखौ माबायदि बानायो होनोब्ला ओ जोङो गिबियावनो ना फिसानिबो बानायनो हायो गेदेरनिबो बानायहाय नायहाय आऔ बेखौ ना बेखौ जोङो मोजाङै फोररायनानै लाग्रोयो नङा होमबा नाखौ फोरानना लाखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो ओ थास' दुदालिनि बिसं मिथियोना नोंथाङा? थास' बि दुदालिनि औ बिसंनि जों बेनिफ्राय बे ना गोरानफोरखौ देनानै नाखौ सिगां देग्रोनानै लायै गुन्दै खालामनानै बेनि उनाव थास'खौ दु देयो बेनि उनाव लोगोसे थास'जों आरो नाफामजों देजाबनानै लगायो आरो लगायनानै बेबायदिनो खायसेयाव औवानि हासुं खायसेया भुयाम बेबायदियाव सोनानै दोनो बियो माने जिबा जिबा सानथान मोनसे जेसेबां गोबाव दोनो बेसेबां मोजां जायो होननानै बुङो आरो ना जिबा सानफोरनि गेजेराव जाजारो एबा दानमोनसेनि गेजेरावबाबो जाजायो आरो बेखौ नाफामखौ जोङो ओरैनो माने खारै एसे होनानै एवनानैबो जानो हायो आरो बाथोन बायदि एवनानै जानो हायो आरो ना बेनिफ्राय खायसे थाव बोहोयो खायसे खारै होयो आरो बेबायदिनो ओ जोङो खौ रिसिबो जायो आरो बिदै बिदै ओ बिदि होनानैबो जायो जों दुन्दियाजों फुदुंनानै बेबायदिनो सामब्राम बायदिसिना फुदुंनानैबो जोङो जानायखौ नुनो मोन्दों आरोना आरो जोङो बेजों लोगोसे जों खायसे खायसे मैगंफोरावबो ओ नाफामखो होदेरनानै जानायखौ नुनो मोन्दों जेरै थास' बिबार थास' बिथरि बेफोराव होयोब्लाा बिराद गोथाव जायो आरो मोदोमो माने जोङो माने ना नांगौनि गोनांथि गैया बाद ना ओ गोथां गोरान बेबायदि होलायनांगौ गोनां थिगैया आरोना नाफाम एसें होनाबानो मोदोमो आरो मिथिबाय ओ बेफोर बेफोरबो जोंनि बर'फोरनिनो दोरोङारि ओंख्रि नङा हबा नोंथां?
औ औ
दा नोंथाङाथ' बुंलांबाय ओ आं जा दहय बुंलांबाय अनला आरो आरो सबायदों दाउ बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि दंबावो बर' फोरनि ओंख्रिया दा औ दा नोंथांनि गेजेरजों आं मिथिना मोनबाय दा गोबां गोजो गोजोननाय थाबाय दा आंबो माने ओ बारा मिथियामोन आरो दा नों नोंथांनि ओ दा जि बुंबाय नोंथाङा जे बर'फोरा ओ दैमाफोराव थांनानै जे दै ओ नाफोरखौ बुथुमना ला नानै हाखौ जोङो
औ औ जोंनि बर' आइजोफोरा माने ओ जोङो बेसेन नाङालासिनो जों ओंख्रिखौ बुथुमनानै जानो हायो आरो न'आवनो ओ बेसेन फै औ रां बाहायालासिनो रां खरसा खालामालासिनो बिदिनो जोङो ओंख्रिफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा न'आवनो बुथुमनानै जानो हायो हायो आरो ना हा मैहा थांनानै ना लाबोनानै मैहुर खालामनाय बे लाबोनानै बेनिफ्राय जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरनिफ्राय बिदिनो बुथुमनानै जोङो आरो जों खारै खौबो न'आवनो थाव बाहायालासिनोबो जों खारैजों खारै गोजाजोंबाबो संनानै जानो हायो आरो माने जों थायसेबो रां खरसा खालामालासिनो जोंनि जानायखौ जों बुथुमनानै जानो हानाय जोंनि गेजेराव जोंनि गोहो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि ओ सोलो बोलोआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो ना
औ
थारैनो गोबां ओ गोबां सोलोंनो मोनबाय नोंथांनिसिम जाखिनि बुंबाय नोंथाङा जे गोबां ओ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा गावनि जे हानाय आदार बुथुमना लानो रोंगौमोन आरो जानाय आदारनि थाखाय जोंहा गुबुननो जे ओ बेसेन बेसेन नाङालासिनो एबा गुबुननिफ्राय जे बायनानै लायालासेनो जोंहा ओ गाव बुथुमना लानो हानाय जे गोहोआ दंमोन दा बेखौ जों नोंथांनिफ्राय आं मिथिसनानै मोनबाय ओ जे बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो बे हाग्रानि जे बे दिंखिया बे फोरखौ खानानै जे ना बेफोरबायदिखौ ओ लाबोनानै बे गावनि आदारखौ बुंबाय बाय बेफोर माने गोग्गाथाव बाथ्रा जे बर'फोरा गुबुननि थांनानै जानाय लोंनायनि बागै माने गुबुननि सिङाव थानाङाखै माने ओ फोरमायना होबाय आह जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नों
गोजोननाय थाबाय दा नोंथांसिमबो समाबो जाबाय जोंना न
औ औ दे जागोन दे नोंथां गोजोन्थों औ दे